हेलौ नोंथां खोनादोंना अ मा खालामदों नोंथां
ओरैनो दोङो
अ नोंथांखौ आङो मोनसे ओ फाथो आाबानि सायाव ओ सावरायनो होननानै ए खालामदोंमोन नोंथाङा ओ एसे फाथो आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
अ औ दे होमबा नोंथां एसे फोरमायना होदो फाथोखौ जों बोरै बोरै गायो?
फाथोखो जों गिबियावनो बेगरखो नारसारिनिफ्राय बा बाजारनिफ्राय बायना लागोन औ बिनिफ्राय बिखौ सोबनानै दोनो आरो हरसे बा हरनै
औ दोननानै जों
ओ बिखो हुयो
औ
आइजेङाव हुनानै ओमफाय बिखौ बाय फो-फोयो आरो आलिव एवो फार्स्टाव फोथारखो एवनानै बेहाय हासार सार होयो आरो जों गोबोरखि हासारबो होजायो ओमफाय बाय‌ बायनाय हासार जायो
औ औ औ
नोंथाङा
खौ ओ गायनो थाखाय ओ जोङो फास्टावनो जोङो मा हालेवग्रोनांगोन ना?
औ औ
औ
हाल एवनांगोन
औ बिनि उनाव जोङो हालेवग्रोनायनि उनाव ओ फाथो आबादखौ ओ बेगरखौ जोङो गायो आरो बेगरखौ जों फोनानै मा ओ बिनिफ्राय जोङो उम फाथोखौ फोयो आरोना बेगरखौ बेगरनिफ्राय बेगरखौ जों फास्ट थावनो बेफोरबायदि बाजार बा मबाफोर नार्सारिफोरनिफ्राय बायनानै लाबोबाय जोङो बेगरखौ बिनि उनाव लाबोना नानै जोङो मा ओ फाथो ओखौ फैयो आरोना जों दा आरो फाथो फोनो थाखाय जोङो यावनो मा हाखौ जोङो एवग्रोनानै एवग्रोनानै लानांगोन ना
औ
औ बिनि उनाव जोङो फाथोखौ मा फोनो हायो आरो
औ
औ
उम बेबायदिनो जोङो फाथोखौ ओ हाथायफोरावबो जोङो ओ बायनानै मोनो नङा होमबा नोंथां
औ बायना मोनो
औ बेबायदिनो जोङो फाथोखौ ओ मुथा मुथा खालामनानै जोङो ननिफाय ओ फोनानै जोङो मुथा मुथा खालामनानै जोङो हाथायावबो फानहैयोना
औ फानहैयो नोंथां
औ
बेनिफ्राय फाथोनिफ्राय आरो फाथो बिलाइखौ खानानै फोराननोबो हायो आरो
औ हायो औ बेबायदिनो जोङो फाथोखौ ओ नफोरावनो गायनानै नफोरावनो गायनानै जोङो बाजारफोरावबो नआव जाना जानो गोनांखिनिखौ जानानै बाजारफोरावबो जोङो फानहैनो हायो मुथा मुथा खालामनानै बेफोरबायदिनो जोङो फा थोनिफ्राय उम फाथोनिफ्राय जोङो ओ फाथोखौ जोङो फाथोनि बिलाइखौ जों खानानै मा फोराननानै जोङो मा खालामो नारजिखौ खालामोना औ नाजि खालामो ना नार्जि खालामनानै जोङो मा नारजिखौ जोङो मैगं संनानै जानो हायो। नङा होमबा नोंथां
औ मैगंखौ मारै सोङो नों नोंथाङा बाहाय फोरमायनो हागोन ना एसे
औ ओ नार्जि मैगंखौ जोङो फार्स्टावनो जोङो नारजि ओ नार्जिखौ जोङो ओ रुदब माबाना रुदबनानै लानांगौ मरायनानै लानांगौ नारजिखौ मरनायनि उनाव जोङो दै होनांगौ आम औ दै होनानै नोङो ओ बे नारजियाव जों नोङो जा ओ जा बेबायदिनो मस्ला बा फालौ बेबायदिनो मस्ला मस्लिफोर होनो गोनां बेफोरखौ होयो आरो दै होनानै बेबायद बिदिनो औ बेबायदिनो गोदौ होबाय थानांगौ आरो बेनि उनाव जोङो नारजि बेखौ नारजि मैगं होन होनोब्ला जोङो बर'नि मा अमा बेदरफोरजों जायो आरो जोंनि औ बेफोर बायद दि अमा बेदरफोरजों संनोबा जोङो ओ गोदौबाय थानायाव जोङो अमा बेदरखौ एवफ्रामखांना लानायनि उनाव जोङो होयो होनांगौ जायो आरो
औ
औ नोंथाङाबो स संनो रांगौ ना
आंथ नारजिबि ओं संफेराखै नोंथां
अ औ औ
नोंथाङा संफेरबाय
औ संफेरबाय आङो नोंथां औ बेबायदिनो जोङो अ
एगपिरेनस गैया संखायनानै
अ औ बेबायदिनो जोङो ओ नारजिखौ ओ फा ओ फाथोखौ जोङो फाथोनि बिफांखौ फाथोनि बिफांखौ जोङो मा ओ फाथोखौ बिलाइ खाखांनायनि उनाव जोङो फाथोनि बिलाइखौ मा ओ बहाबा ओ हाखर बहाबा बेबायदिनो उम दैमा बिदिनो जेखि जिखुनु हाखरनि दैसाफोराव जोङो गार ओ सोमनानै दोनोना सोमनानै दोन नङा होमबा औ सोमनानै जोङो दोनो बेबायदिनो सोमनानै जोङो मा बेखौ ओ दिरुं खालामो
औ
औ फाथोनि फाथोनि फाथोनि मा मा ओ बेफोर देन्थाखौ आरोना दिरुं खालामो औ उम बेबायदिनो नोंसोरनिखिबो ओ माबायदि ओ बेफोरबायदि फाथो आबाद मावफेरबायना नोंसोरनिखिबो मावयोदां ना
फाथो आबादा मावावो जोंनिखैबो नोंथां
औ फाथोनि ओ आबाद होनोबाथ जोंनि बर समाजाव गोबाङानो मिथिखायो नङा होमबा गोबाङानो फाथोनि आबाद मावो औ बेबायदिनो ओ गोबां सुबुंफोर जानो न नखर नखर फाथोखौ जोङो फोयो फोनानै मा ओ जि फाथो फोनानै जों मोननाय बे फाथो ओ फोरखौ जोङो फुनानै मा हाथथाय बाजारफ्राव फाननानै फाननो लाङो नङा होमबा नोंथां
औ आरो जेनेबा ओ मानसि थैबाबो
औ बाहायो औ बा बाहायो मानसि थैबाबो जोङो नारजि जिहेथु जोंनि नारजि अरगारनाय नांगौ जायो नारजि अरगारनाय बे अ बेयाव जोङो मा नारजिखौ गोनांथि जायो आरो
औ
उम बेबायदिनो ओ उम बे गोबां बर समाजाव जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बे फाथो आबादा गोदोनिफायनो ओ दंबोखायो बेबायदिनो नोंसोरनि ओ गोबां मावो नामा बेफोरबायदि फाथो आबादफोर नों-नों
फाथो आबादखौ एसे गोबां ओनसोल जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि मावा ओरैनो खाफाया खायफाया जानो आन्था ओरैनो
औ औ बेफो औ बेफोरबायदि ओ बेफार फालांगिनि थाखायबो मावो खायसेया बेफोरबायदि मावयो ना मावआ
थाखाय बाव आरो
अ बेबायदिनो नआव अ नआव जानो थाखाय बे
औ गयफोरनि नआव जानो थाखाय मावो
औ औ गोदो गोदायबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे सोलिखानाय नङा होमबा जोंनि बे फाथो आबादा औ गोदो गोदाय ओं मोब्लिब मोब मोब्लिब जेबो बेफोरबायदि फैयि समावबो जोङो फाथो आबादखौ बेफोरबायदिनो गोदोनि आबै आबौमोना जोङो ओ बेफोरबायदि दुब्लि फोथारफोराव गायनानै जाबोखानाय नङा होमबा नोंथां? औ गो दोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय बेफोरबायदि बेफोर मा बरफोरनिनो मोन बे औ
माबा नोंथां मबा आरो बे फाथोनि बेजे जिथु दिरुं बेखौ आगोलो साथियाव होलानै अर फोजोङोमोन बिफोरबायदिनो आरो
औ बेफोर
थ' दि कारेन
आगोलथ' जेबो कारेन्टनि जेबो गैया मोन ना लाय बेफोरबायदिनो बेखौ जोङो मा अर अर फोजोङोमोन आरो
औ औ
फोजोङोमोन जेबो दानि आथिखालावथ' जों बेफोरबायदि गोबां नुनोनो मोनला आगोल गोदो गोदाय औ नुनो मोनला बेफोरबायदि मोब्लिब फैबाय नालाय बेफोरबायदि जोङो ओ फाथोनि दिरुंखौ जों अर फोजोंनाय गोबांखौनो नुनो मोनलासै आरो
औ आगोल औ औ आगोलसो नुयोमोन होनलाय नोंथां
आगोल नुयोमोन औ दाथ' जों नुनोनो मोनला। बेफोरबायदि औ बिदिनो मा जोंनि ओ बेफोरबायदि फा ओ फाथोनि दिरुंखौ जोङो ओफ फाथोनि दिरुंखौ जोङो मा बै ओ बैसागो दानाव जोङो मा मोसौ खानायाव जोङो बाहाया होमबा औ औ बेफोरबायदियाव जोङो फाथोनि मा दिरुंखौ जोङो बाहायो आरो बैसागोदानावबो
औ
ओम बेबायदिनो जोंनि बेफोर मोनसे बर'निनो मोनसे मैगं नङा होमबा नोंथां? बर'निनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय औ बेबायदिनो नों साबो न'खरफोराव मावो नामा नोंथां फाथो आबादफोर
सार नोंथां सोरा आयंलासो मावोमोन नोंथां। जाहाथ' मावनाया जाथवाखै जाहा मावाखै नोंथां नोंसा मावो नामा नोंथां?
अ जोंहाबो बिदिनो न'आवनो जानो आन्था मावो नोंथां। बेफोरबायदिथ' गोबां मावा ओरैनो एसे न'फोरावनो जानो थाखाय। ओ मावो आरो औ
थां
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनाबो समा ओ जानानै फैबाय। ओ बेबो ओ बिदिनो फा-फाथो आबादनि सायाव नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ औ नोंथां आंबो जोबोर गो मोनबाय।
औ दे बिदि ब्ला नोंथांबा दोनथ'लायनोसै औ दे